हेलौ
ओं खोनांदों ओं
ओ मा खालामदों नोंथांङा?
दं ओरैनो
अ अब्ला नोंथांङा फ्रियैनो दङ ना?
ओं
अब्ला नोंथाङा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा आंजों?
ओं हागोन
अब्ला ओ नोंथांमोननि ओन सोल एबा गामियावहाय आबादफोर आबादफोर मावनायफोरा माबायदि थासारि एबा माबायदि जौगाखांनाय फैदों नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन
औ
जों गामियावथ'
औ
जों गामियावथ' दा सम लाना एबा बोथोर लानानै आबादा एसे बेलेग - बेलेग महर लायो जेरै - अबेबा बोसोर -बोसोराव अखानि बिबाङा खम जानायनि थाखाय
औ
आबादा बांद्राय मोजां जाया आरो अबेबा बोसोरावहाय अखानि बिबाङा मोजाङैनो होनायनि थाखाय बोथोर मोजांनि थाखाय आबादा मोजां जायो आरो
औ अब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोल एबा जायगायावहायो मा मा आबाद मावनाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन जों जायगायावथ'बांसिन माइ आ आबाद मावो ओमफायो एसे एनै गोरान खेथि मावो
औ
नोंथाङा
अब्ला औ
नोंथांनि जायगायाव जेनेबा दा माबायदि सोलिदों आबादा बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनोबो
औ हागोन नोंथां अब्ला आबाद होननानै बुङोब्लाथ‌' बियो जों सुबुं माहारिनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा जाहैबाय नालाय नङा होनबा नोंथां
ओं
औ ओ अब्ला आबादाथ' जोंनिखैबो दा दैलां मोनफैहांबाय नालाय दायो ओ दुब्लियाव हायो माइ गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौहायो फोनाय जाबाय ओ बिनि उनाव जोङो दा दैलाङाव हाय जोङो बांसिनानो जों बर सुबुं हिसाबै बांसिन जोङो माइनि आबादखौनो बांसिन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों
ओं
मानो होनोबा जोङो ओंखाम जायाबाथ'जोङो थांना थानो हाया होननाय बायदि जाहैबाय जोंनि बर' फोरा माने ओंखामजोंसो थांना थानाय नालाय
ओं
औ गुबुन हारिफोराथ' मालाय ओंखामफोरखौ बारा जायाना ओ अब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंना ओंखाम जायाबानो जोङो ओ थांनानै थानो हायि बायदि बिनिखायनो जोङो दैज्लां बोथोरावहायो आबाद बे खौहाय ओ जोङो माइनि आबादखौहाय जोङो ओ गोबां खालामनाय जायो आरो। उम बिदिनो जोंनिखैइबो गोरान खिथि मावनाय जायो। जेरै- मेसेंफोरावहायो इदिनो ओ जोगोनार बानलु जुखाम बायदिसिना गोबां गोबां मैगं थाइगं ओ गायनानै जोङो गावनि थांना थानायनि राहाखौ जों खालामना लानाय जायो।
ओं।
आरो जोङो आबाद मावनानैबो गोबां थांना थानायनि राहाखौ खालामना लायो । जेरैहाय जोङो गोरान खिथि मावोब्ला जोङो बानलु एबा जुखाम बा जोगोनार बिदिनो गोबां ओ जों आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ जोङो फाननानैहायो जों फैसा मोनो। आरो जेराव जोङो बेनो जोंनि थांना थानायनि मोनसे थुलुंगा बा राहा जायो। नङा होनबा नोंथां अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ नोंथांमोननिखैहाय ओ मा मा आबाद मावनाय जायो एबा माबायदि ओ जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा माबायदि आबादजोंहाय थांनानै थायो बा माबायदि मा मा आबाद मावनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
आबाद बुंब्लाथ' मानसिनि एबा सुबुं माहारिनि थाखाय नागारहायि मोनसे खेथि। आबाद नङाबानो जों थांना थानो हाया।
नोंगौ नोंथां।
जेनेबा जों बेखौनो जानानै थांना थायो नालाय।
औ
आरो ओं खामजों ओंखामल'जोंल' जाया नालाय ओंख्रिबो नांखागौ बिनि थाखाय गोरान खिथ थि मावनाय जायो। ओमफायो ओंखामनि थाखाय इदिनो दैज्लाङाव मावनाय जायो। जेरै माइफोरखौहाय गम माइफोरखौहाय
औ बुंलाय नोंथां।
उम जेनबा जोसा माइब्रा बि फोरबायदि मावनाय जायो आरो बानलु जेनबा गोरान खिथियाव बानलु ओमफायो बिदिनो जोगोनार लाइ मैद्रु मैला जेनेबा
औ बिदिनो औ।
फोर गोरान खेथिफोराव बेफोरखो मावनाय जायो आरो।
औ।
बेफोरजोंनो एसे एनै फैसा आरजियोबो।
औ अब्ला नोंथांमोननिखैबो आबाद मावनानै ओ गोबां ओ सुबुंफोरानो थांना थानायनि राहा खालामना लायो। नङा होनबा?
उम
बिदिनो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा ओ नोंथांमोननि खैजायहायो ओ माबायदि समावहाय माबादि ओ आबाद मावोब्ला मोजां जायो ब्ला माबायदि आ आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन ओं दैज्लां समाव हाय जेरै आबाद मावो इदिनो मेसें बोथोरावहाय दिनो बोथोरखौ लानानै मावनाय जायो थारमाने आथिखालावथ' मुवा बेसारफ्राबो एसे दाम बारायबाय नालाय न' न'आवनो गायनानै एसे मावनांगौ जायो नालाय। न' न'आवनो लाइ मैद्रु मैला इदिनो गायनानै जा जायोबो ओमफाय इदिनो सोरबा सासे सानै फाननाय जायो आरोना।
औ
बेफोरबो बोथोर लानानै बोथोर मोननाय जायो आरोना इसोरखो जेरै मेस सिङावहाय गोरान खिथि दैज्लाङावहाय माइ आबाद बेफोरबायदि आरो दैज्लाङावहाय बै मैगं थाइगंखौ मावा नङा बेनो मावो। मानोना दैज्लाङावबो मैगं ओंख्रि ओंला जानांगौ नालाय
औ
सबाय बिमाफोर गायनाय जायो आरो ना दैज्लांफोराव
औ
भिनदिफोर मैथ थाफोर मैथा बांगाल मैथ था बेफोरबायदि
औ
आथिखालावथ' बानलु बार' मासियायानो होनजायो
औ नंगौ नोंथां ।
दैज्लाङावबो मेसेङावबो गायनाय जायो बेखौ नांगौ नालाय
औ
आथिखालाव गोजाम मुगानिजों बांद्राय मावनाय जाया दाना एसे गोदान मुगानि आदबजों मावनाय जायो आरोना
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनि आरो दानि आबाद ओ मावनायनि फारागथिखौ
औ हागोन गोदोनि आन आरो दानि फारागथिया गोबां फाराग दं आरोना गोदो मोसौजोंसो जिग' जिग' मावोमोन आरो हासारफोराबो होनाय जायामोन बोथोरखौ आसा खालामनानै मावनाय जायोमोन । आथिखालाव दा बिनि बिराद जौगासिनो आरो
औ
दै गैयाबा गोदो अखाखौ नेनाय जायोमोन नाथाय दा अखाखौ नेया डाइरेक्ट बिदिनो दैमा दैख'रफोरनिफ्राय होनाय जायो आरोना बोनानै ओमफायो हासार नांगौबा बिदिनो हाथायफोराव मोननाय हासार गोबोरखि बयलारफोरनि खि बेफोरखौबो होनाय जायो आरोना दा
औ औ
खम समनि गेजेरावनो आबादखौ थाब मोननाय जायो आरो
औ
सिगांना बोथोर आरो बोथोरफोरखौ लानानैसो मावनाय जायो नालाय सिगांना थाब मोनामोन ।
औ
दाना गोदान गोदान आदबजों मावनाय नालाय थाब थाब मोनो आरो आबादफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि जायगायावलाय माबायदि आबादफोरा माबायदि मावनायफोरा माबायदि सोलिदों दासान्दि
ओ आथिखालावहायथ' जोंनिखै आबाद होननानै ओ बुङोब्ला ओ गोदोनि आरो दानि जोंनिखैबो गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो जेरै नों दहाय बुंलांदों जे गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जाब बाय होननानै ओ थिग बेबायदिनो जोंनिखैबो गोबां फाराग जानायखौ जों नुनो मोनदों, गोदोनि दिनावहाय जोङो जों मोसौफोरजोंसो हालेवनानै जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों जेर रै गोदो आथि खालनि बायदि ओ मेदिसिन होनाय माबा होनाय बेफोरबाय दि जेबो जोङो माने बाहायनाय जायामोन अखल जोङो मोसौ नि खिखौहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय दोनथुमनानै जों बेखौहाय हासार खालामनाय जायो, ओ बे हा हासारजोंनो जोङो आबाद मावोब्ला जोङो ओ बे गोबोरनि खि जायखौ जों हासार खालामदों बेखौ खौसो जोङो होनानैहाय आबाद खौ मावनाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां औ औ औ आथिखाल मुगायावथ' जोङो गोबां मोसौखौहाय जोङो मोसौ फिसिनायखौ जों गोबां खम नुनो मोन नङा हबा नोंथां आ आथिखाल मुगायावहाय ओ गोबां ओ हालौनो थाखाय ट्रेक्टर बिदिनो गोबां बायदिसिना ओंखारबाय ओ जायखौ जोङो बेफोर आदबजों आदबखौ बाहायनानै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनिखैबो आबाद मावनाया गोबां सोलाय सोलायबाय गोदोनि आरो दानि जोबोद फाराग जाबाय
उम
औ अब्ला ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंजों आबादनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनायनि थाखाय
ओं नोंथांनिसिमबो ओं।